अ अ।
खोनादों ना?
अ खोनादो खोनादो।
अ मा खालामदों नोंथाङा?
आं दङ र' ओरैनो।
आस्सा।
ओइ फोथारखै ओइ फाखोसे बेरायनो फैदों।
औ औ खबरफोरा बोरैहाय?
खबरफोरा दंथ'यो मोजाङैनो, नोंथांनियालाय मा खबर?
आंनियाबो बिदिनो दंथ'यो र' गेजेरावनो।
ओ
ओं गायनाय फुनायफोरा बोरै सोलिगासिनो नोंथां नोंस्रा?
गायनाय फुनाया दा सोलिबाय दङ गायबाय दं।
औ।
बोरै बोरैनिया गायग्रोबाय दङ दै माबाया दहा बिफोर आरो दंथयो बिदिनो।
अ औ।
नोंसोरनिथिं? अ
जोंनिथिंबो बिदिनो गायजोबाखै एसे बोरैनिफ्राय जों दावउथिंबो गायबाय।
उम। बेनिफ्राय अ अ। उम उम।
ओ बैसागो बोथोरनि सायाव एसे रायलायनोसै नामा?
अ दे दे।
बिदिबा बैसागो बोथोर होनब्लाथ' जोंना मोनसे फोरबो नंङा होमबा?
उ उम।
थ जों बेबायदि बैसागो बोथोरफोराव जोंङो बुहुत रंजायो बाजायो बिदिनो नङा होमबा? थ' नोंथांमोननि थ' आं मोनसे बाथ्रा सोंगोन आरो ना नोंथांनाव। थ' नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बैसागोखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो एसे खिथानो हागोन नामा?
अ जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो
औ।
बैसागो बोथोरबा आरो
ओ।
बोराय बुरि एक्स्रा एक्स्रा ओरैनो हानजा लोगो नांनानै मोसानो ओंखारो।
औ।
बिदिनो मोसानो ओंखारनानै बिदिनो मागिबाय बेबायदिनो दाब दाब गामियावबो बिदिनो मागियो गासिबो बिदिनो मागिलायनानै रंजायो
औ
दाब
औ
होमबा बैसाग हा मा होनदों नोंथाङ एसे बुंफैनो हागोन नामा
ओ फोराबो लोगो नाङै नाङै बां गामिफोराव ओ बैसागो मागियो
औ
ओ बिदिनो मागिनानै रंजानाय जायो आरो
औ
नोंसोरनियावलाय नोंसोरनाव माबोरैहाय जायो
ओ जोंनावबो बिदिनो जेनेबा जोंना फार्स्टावनो बैसागोखौ होनबाथ' जेनेबा जोङो बैसागोखौ जेनेबा बैसागो होनबाथ' जेनेबा जोङो बैसागआथ' गोदान बोसोर नङा होमबा जोंनि जेबा बर'नि मोनसे केलेन्डार दङ बे केलेन्डाराव जोंना बैसाग होनबाथ' जोंना मोनसे गोदान बोसोर थ' जों बे गोदान बोसोराव माने गासैबो बिदिनो रंजा बाजायै माने बैसागोखौ माने गोदान बोसोरखौ जोङो माने बरायना लाबोनाय बायदि जों मोनसे रंजायो आरोना जों मोनसे फोरबो खुङो नङा होमबा हेल'
हेल'
ओ ओ दे बुं
औ बिदिनो ओमफ्राय जों माने बोसोरखौ माने बरायनानै लाबोनो थाखाय जों मोनसे फु औ
खोनादोंना
ओम ओ खोनादो खोनादो
औ बिदिनो जों माने गोदान बोसोरखौ माने जोङो बरायना लाबोनो थाखाय जों बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरोना
बुंफिनलाय
खोनादोंना
अ बुंफिनलाय बुंफिनलाय
औ माने जों बे गोदान बोसोरखौ माने जोङो बरना लाबोनो थाखाय जों मोनसे बे बैसागोखौ जोङो माने फालिनाय जायो आरोना थ' जोङो बैसागोखौ माने जोङो माने जोंनि ओ सैत सैथ्र ना जोंना सैथ्र दाननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो जोङो खुंजायो होनबा बुंनाय माने बुंजायो आरो ना खुंजायो होननानै बुंजायो जों सैथ' दाननि जों फार्स्टआवनो जोङो जोबथा सानखालि मा खालामो जों मोसौ बैसागो हिसाबै जोङो बैसागोफोरखौबो फालिनाय जायो आरो ना त जोङो' बेफोर दै बा जेनेबा जों मोसौ बैसागो खालि जोङो मा खालामो फार्स्टआवनो जोङो मोसौखौ जोङो फुजिनाय जायो जेनेबा मोसौआथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा जेनेबा जोंहा मोसौआ जेन जोंनि थाखाय बुहुत माने जों गोनांथि होननानै जों सानो आरो गोनांथि बो नंगौबो थ' जों बेनिखायनो जों मोसौखौ जोङो एसे फुजिनाय जायो। जों फार्स्टआवनो जोङो फोरबोखौ जों ओ बोरै खुङो होनबाथाय फार्स्टावनो जोङो फुङावनो जों उथिनानै जोंनि बे मैगं थाइगं जेनेबा हालदै, लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो फुङावनो हानानै औ हानानै माने जों मोनसे बे माला सुनाय जायो।
माला सुनाय जायो। अ
ओ जों माला सुयो आरो बेनि अनगायैबो जों मा खालामो बेखौ एसे लायो आरोना जोङो औ। माला सुनानै बिदिनो जोङो इदिनो बबाव बबाव बहाबा बहाबा होयो दोनो आरोना जेनेबा याव मोनसे दोनो गलियाव मोनसे दोनो। बिदिनो गय बिफाङाव मोनसे खाना दोनो खोमा दोनो। ओमफाय बिदिनो जों मा खालामो बेनि उनावहाय जों हाखांनानै माला सुखांनानै
अ
जोबो जोङो मोनसे दाना
मोनसे दाना जों
कालार फोननाय होनो बाथाय जों जेनेबा जोङो जोंनि खेथु ओंखाम संनायनि जिथु साराय फोरनि हांगार बे हांगारखौ जोङो हुख'नानै औ थाव फुननानै बेखौ जों मोनसे कालार बानायो।
अ
थ' जों बे मोनसे कालार बानायबाय थ' बिनि उनाव जों मा खालामनो बै
बै अ अ उम। था नङाबा जायखिजाया मोनसे बुस्थु लानानै जों मोनथाम खाजाबनानै
औ खाजाबनानै बेखौ मा खालामो कालारखौ माने जों मोसौनाव माबा दब्रा दुब्रि फोनना होयो आरो ना माने जों मोसौनाव फोनना हायो औ बेनि उनाव हाय जोङो बेखौ माने मोसौखौ कालार फोनखांनानै जोङो दैमा
उम अ अ।
खिन्थु दाबादियाव जोंना दैमाबो गैला नोङा होमबा? दैमाबो गैला माबो गैला औ बेनिखायनो जों फार्स्टआवनो मा खालामो खालार फुनखांनायनि उनावहाय जोङो न'आवनो मोसौखो जोङो थुखैनानै लांखायो आरो ना। ओमफाय थुखैनानै जोङो मा खालामो बेखौ हाग्रायाव माने हाग्रा नङा जेनेबा फोथाराव जों इखौ माने हेगारना हरो होना हरो। ओ बेनो जाबाय जोंना माने फुङावनो बेखियाथा बेखिनि खामानिया जोबो आरो ना। बेनि उनावहाय मोनायाव जेब्ला मोसौफोरा जेनेबा न'आव न' फारसे गिदिंबोफिनो होमबाना जोंना मा खालामो ओ मोसौखो माने जों गोदान फागा गोदान फागा माने जुथुजों मोसौ खाग्रा दिरुं खौ माने गोदान फागा होनना बुङो औ बे गोदान मान दिरुंखौ जों फागा होनना बुङो आरोना बे जों फाथोजों बानायनाय।
फागा उम।
बेखौ जों मा खालामो बिजों जों माने खायो आरो ना मोसौखो।
अ अ।
खानानै बिदिनो जोङो एसे ओमफ्राय जोङो माने एसे थगिुगि माने एसे फुजा होयो आर नाुजा मे जोङोसौखौ माने फुजा होयो बिदिनो बे मोसौ फुजााखानाय उनावनो जोंना बे मोसौ माने फानाय जिथु मोसौ बैसागो
अ अ बे सैदानि लास जोबथा खालार खालि बेखौ फालिनाय जायो आरोोना
औफायखौबााय ज
अ ओमफ्राय बैसागोनि से खालारनिफ्राय
बेनिफ्राय जोंना बैसागोनि जिुथु बैसागो जेनेबा बैसागोनि से खााजारनिफ्राय जोंना मानसि बैसागो जाबाय जों बिजाब फरायनाय मोनदोंमोन आरो ना मानसि बैसागो मोस बैसागोन जों बै बैसागोनि
न'खर न'खर माबा बावनाय जायोमोन नामा
औ बे से खालार खालि आरो जोंना जेनेबा से खाला खालि मोनबाय औ जेनेबा जों बिदिनो सोरनाबा सोरनाबा जों माखा खालामो माने गासैबो न'खरावानो जों माने इसोरखौ बावो आरो ना इसोरखौ जों खुलुमो इसोरनिफ्राय जों बोर लायो बेनिफ्राय बेनि उननि दा बेनि उननि समनिफ्राय जेनेबा बैसागोनि नै खालार थाम खालार बिबाय जोंना बिनिफ्रायसो जोंना मोसानाया जागायो आरो ना
बैसागोनि नै खालारनि
औ औ हेल' हेल' हेल'
औ खोनादों खोनादों
अ बे से बैसागोनि से खालारनि से खालार खालि बिदिनो मा मा खालामोमोन फुजा हो होयो न'खर न'खर
न'खर न'खर जोङो इसोरखौ बोर बावनाय माने इसोरखौ बावनाय इसोरनिफ्राय बोर लानाय औ आरो सोरबा सोरबा मा खालामो जोङो गेदेरखौ गेदेर माने उन्दैफोरा गेदेरखौ मा मान बावो आरो ना आरो गेदेरफोराबो औ औ गेदेरफोर आगुव आरो उखौ माने बोर सारस्रियो नोंथां मिथिंलाय माब ज बैसागोनि से खाला खालि
से खालार खालि जोंनावबो बेफोरबायदिनो जायो आरो
औ
बिदिनो बर'फोरनि नियमालाय बर' एखेयानो जायो बर' बर'सो नालाय बर'
ह
बिदिनो बैसागोखौ बिदिनो एखेखौो फालियो जेरावबो बर'फोरालाय ओ बै बेलेग माबाफोरनिया एसे आलादा जायो आरो असमिया सुबुंफोरनिफ्राय आलादा जायो आरो जोंना बर'निया एखेयैनो थाङो से खालारावबो जोंनाबो बिदिनो खालामो
औ औ
न'खर न'खर इदिनो इसोर ओ फुजियो से खालार खालि ओ बाथौनि बेराखो गोदान गोदान गायनानै दुमो से खालार खालि बिदिनो सिजौखौबो सोरबा सोरबा गोदान गोदान गायनानै गायनानै इदिनो आथुखौ गोदान गायनानै दुमनानै बिदिनो फुजिबाय आरो फुजिनानै इदिनो नै खालारनिफ्राय बैसागो रंजानाय माबा जालाङो आरो जाहायनाय जालाङो बैसागो रंजानायखो गामि गामि बयनिबो न'खराव नै खालारनिफ्राय
औ
ओ सात बिहु सात बिहु होनोमोन ना? साथ बिहुआ लागै रंजानाय जायो आरो
औ ओ औ दा बै साद बिउ खालि नोंसनि गामि सायाव माबायदि नोंसोरनि ओनसोलाव माबायि माबायदि माबफोर खालामो नामा?
सात बिहु खालि जेबो खालामनाय जाया मोसानाय रंजानायफोरा साथ बिहु खालि फोजोबहैनाय जायो।
औ औ औ
ओ बर'आव सात बैसागो स्नि बैसागो जाहैबाय इखलि फोजोबहैनाय जाबाय आरो रंजानायखौ इदिनो बर'फोरा इ बैसागो समायाव जुमाय लोङो इदिनो न'खर न'खर जुमाय लोङो बर'फोरा ओ माबाजों माइब्रा बिदै बानायना दोननायफोरखो नागिरै न'खर न'खर हाबनानै बिनानै लोंहैनाय जायो बिदिनो बिदिनो रंजा बाजा साथ बिबु बिहु बायनानै फोजोबहैनाय जायो।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबबो जाबाय दा दोन्थ'नोसै नामा?
अ दे दे दे उ